औ नोंथां
ओ नोंथाङा दायो फ्रियावनो दङना
औ फ्रियावनो दं नोंथां
ओ होमबा नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायफानो हागोनना नोंथां
औ सावरायजागोन
ओ होनबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावराय औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ
नोंथाङा आबो आंनि माथोखौ खोनादोंना नोंथां
खोनादों दे खोनादो
औ जोङो होनबा मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायदिनि बे आयदायानो जाहैबाय लामा आरोना जेरै मानसिजों थांलाय फैलायनि थाखाय थाखाय लामाया जेबो गोनांथि नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंगौ
ओ जोङो बिनि सायाव जोङो सावरायदिनि आरोना लामाया मानि थाखाय लामाया जोंनि थाखाय मानि गोनांथि बेफोरनि बागै जों सावरायदिनि जेरै लामा होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथियो नङा होमबा नोंथां जेरै फालांगि खालामनायावनो होन बेफोरबायदि ओ फरायनाय स्कुल कलेजावनो होन बे फोराव थांलाय फैलाय बेयो जों मोनसे जोंनि थाखाय गोबां मोनसे गोनांथि आरोना जुदि लामा गैयाब्लानो जोङो थांनो हाया आरो जों बुंनो हाबावोदि जोंनि फिउसार लाइफ माने जोंनि फिउसार एबा जोंनि जिबनाव उनावहाय जों मा मावहैगोन बेयाव मोनसे लामा होननानै जोङो सुजुना लानो हा हायो आरोना आरो बेजों लोगोसे बुंनो हाबावोदि जोङो लामा होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदिनो जोङो लामाखौ सिगाङाव जुदि ओ बानायनो थाखाय जोङो हा
थार जेनेबा
औ लामाखौ जोङो बानाय बानाय बानायनो थाखाय जोङो सिगाङावहाय लामाखौहाय बेफोरबायदि सिगाङाव जोङो फोसाबग्रोनांगौ जायो आरोना बबे लामाया मोजां जागोन बबे लामाया गाज्रि जागोन बेखौ जोङो सिगां सावरायग्रोना लायनायनि गेजेरजों जोङो मा बेफोरखौ बानायनो हायो आरोना थिग बेफोरबायदिनो बुंनो हायोदि लामाखौहाय बाला अन्थाइफोर सिगाङाव बेवहाय खोहोखांनायनि उनाव हाफोर खोखांनायनि उनाव बेयावहाय दै सारना होयो नङा ओमबा नोंथां दै सारखां होखां दै सारना होखांनायनि उनाव बे हाया जेब्ला गोजोयो अब्ला बेयावहाय जोङो सिमिट फोर लुनानै होनायखौ नुनो मोनो आरोना आरो सिमेन्ट लुनो थाखाय जोङो सिगाङावहाय जोङो बाला अन्थाइ बेजों लोगोसे बेफोरबायदिनो सिमेन्टखौ नांगौ आरोना आरो बेखौ दालायनो थाखाय जोंहा मानसि नांगौ जाहै गोबां मानसिखौ लोगो लाखांनायनि उनावहाय
उम
ओ बेफोरबायदिनो ओ
ओ
सिमेन्टफोरजों दैनि गेजेरजों लगायनानैहाय बेफोरबायदि लुना होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो माखासे खेथ्रआव जों नायोब्ला दानि समावहाय औ खोनादों नोंथां ओ बेफोरबायदिनो आरोबाव बुंनो हाबावोदि जोङो दानि समावहाय ट्राकफोराव सोनानै एबा ओ ट्राकफोरनि गेजेरजों जोङो मा मेचिनफोर थानायलाय जोङो बेवहाय आखाइजों लगायनाङा लासिनो मेचिनफोरनि ल गेजेरजों लगायनानैहाय बेखौ बाननायखौ जों नुनो मोनसै आरोना। आरो बै समावहाय जेब्ला नुयोब्ला जोङो लामाखौ जेरै सिमेन्टजों बानायनाय जायो आरो माखासेखौ जों आला खाथ्राजों बानायनायखौ नुनो मोनो आरोना। बेफोरबायदि ब्लेक अइेल बेफोरबायदिजोंहाय बानायखौ नुनो मोनो आरोना। बेफोरबायदिखौ जोङो ओ अन्थाइ अन्थाइफोरनि गेजेरजों बेखौ लगायनानैहाय बारनो हानायखौ नुनो मोनो आरो जोङो बे बानायनायनि सिगां जोङो जेसिबि हारिफोर ओ लरार बायदिसि नाफोर लानानैहाय ओ बेफोरबायदिखौ जोङो गोजोहोनो थाखाय एबा लामाखौ मोजां खालामनो थाखाय मोजाङै औ खोनादों नोंथां ओ बेफोरबायदि बानाय नायखौ जों नुनो मोनदों आरोना आरो थिग बेफोरबायदि ओ बुंनो हाबावोदि जोङो लामा बानायनो थाखाय जोङो आरोबाव गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो बांनायखौ नुनो मोनोदि जेरै रेल लामा रेल लामाखौ जोङो ओ सिगाङावहाय जोङो ओनसोलावहा जोङो दंफांनिफ्राय बानायनाय जायोमोन आरोना राय लामाखौहाय आरो लासै लासै बेफोरबायदिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मोनसे खनि मुवा जायखौ जोङो लहाफोरखौ जोङो लाबोनानै दारिमिनाव सोनानै सावनानैहाय बेफोरबायदि लहाफोरखौ गोलाव सिदा खालामनायनि जाउनावहाय बेखौ रेल लामा बानायनायखौ जों नुनो मोनदों। थिग बेफोरबायदिनो आरोबाव जोङो बुंनो हाबावोदि बेखौहाय मोनसे लामाया ओ मानसिनि थाखाय जेबो गोनांथि जेरै लांलाय लाबोलाय हान्था मेलानि थाखाय जोबोद गोनांथि आरोना नङा ओमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ
ओ बेजों लोगोसे जोङो ओ ट्रेनफोरनि गेजेरजों जोङो थावफोर लाबोनो हायो दा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो लाबोनो थाखाय जोङोहाय मा ओ गुबुन गुबुन स्टेपफ्राव जों लांनो थाखाय जोङो ट्रेनफोरनि गेजेरजोंहाय जोङो लाबोनायखौ नुनो मोनो आरोना। आरो जोङो लैथो सिंनिफ्राय बख'नाय थावफोरखौ जोङो रेल लामाफोरनि गेजेरजों रेलफोरजों लाबोनानैहाय बेफोरबायदिनो ओ दारिमिनाव सोफैनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। आरो दारिमिनफाय बेफोरबायदिनो गुबुन रोखोम गोबां रोखोमनि बेफोरबायदिनो गोजौ रोखोमनि थाखाय मोनसे थाव बे आलादा बेफोर लोगोसे डिजेल पेट्रल बायदि बायदि रोखोमनि गेसफोर ओ बेफोरबायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरो आरोना एलपिजि आरिफोर। बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बारनायजों लोगोसे जोङो हा न्था मेला खालामनायखौ नुनो मोनो ओ जुदि हान्था मेला खालामनो थाखाय जुदि लामा गैयाब्ला हान्था मेलाखौ जोङो खालामो गोब्राब आरोना बेफोरबायदिनो गोब्राब जायो आरो ओरैनो बुंनो हायोदि जोङो हानथा मेला खालामनो थाखाय जोङो लामाया जोबोद गोनांथि आरोना जुदि लामा थायोब्लासो जोङो हान्था मेलाखौ खालामनो हायो जेरै बुंनो हायो ओ मोनसे फेक्ट'रिनिफ्राय गुबुन मोनसे फेक्ट'रियावहाय माबा मोनसे लांनो थाखाय एबा बुस्थुफोर खौ लांनो थाखाय जुदि जोङो मोनसे ओ नांगौ जायो जेरै लामा जोंङो लामाफोरनि गेजेरजोंसो जोङो गारि म टर सालायलांनो हागोन आरोना जुदि गोबाव सम लायोब्ला लामाया गाज्रिब्ला गोबाव सम लायोब्ला जोंनि बुस्थुफ्रा जुदि गोथां मैगंखौ होनो हायो जुदि जोङो गोथां मैगं जेरै अलकबि बान्दा कबि जेरै बुस बेफोरबायदि मुलाफोर आलुफोर जुदि बेफोर खौ लांनो थाखाय जुदि लामायानो गैया एबा लामायानो गाज्रिब्ला मोजां नङाब्ला गोबाव सम लायोब्ला जुदि बा दिनाव सहैनांगौआ जि दिन लायोब्ला बेयो गाज्रि जागोन नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो लामाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि आरोना आरो नोंथाङा फंनैसो लामाफोरनि सो सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
औ दा लामायाथ'
औ
एसे थांलाय फैलायनि थाखाय हान्था मेला राहानि थाखाय माने ए लामायाथ' मेनखा नङा होमबा गारि मटर सालायनो थांलाय फैलाय थाबायनो थाबाय लाबा नङाबा जाखाया लामा जेनेबा लामायाथ' दाथ' साब जाबाय गोदो गैयामोनबाबो लामाया दा साबसिनफ्राय हामसिन जाबाय जेनेबा नङा होमबा आगोल लामा गैयामोनबाबो दा लामा जाबाय ओफ्राय थांलाय फैलाय राहायाबो जोबोद खर' जाबाय जेरै गारि मथर खारबाय गोबां खारबाय थांलाय फैलाय याबो बांबाय मोजांनिफ्राय मोजां दिन जाबाय दानि जुगावथ'
औ नंगौ
बिदि लामा बयाखौथ' नुनो थांला ओमफ्राय लामायाथ' दा जोंनि हिनबो मोजाङानो जाबाय खिन्थु गामि गेजेर दखान अखाफ्राव माने एसे हामद्रायाखै आरोना बानायाखै माने लामाफोरखौ बारा मोजां नङा टाउननिखौ बांसिन बानायनाय नुसिनो गामि गामिनिखौथ' बांसिन बानायनो नागिरानो जेनेबा बेफोरखौथ' गेदेर गोलावफोरानो बानायनांसिगोन बेफोरखौथ' जों होनजोबनो हाया माने बे बाथ्रायावथ' फोरोंनो हाया दिसुन उम जेनेबा लामायाथ' जोंनियावबो गाख्ला गुख्ला जाबायानो
औ
नाथाय दा लामाया फैदो होननाय खोनादों ओमफ्राय मालानिफ्राय माला जागोन नोंथां जागोन माने बेखौ जेबो होननो हाया आरोना बानायगोन होनदों माने बानायगोन दानो
औ
माला बानायगोन मिथिया नोंथांमोननिजोंनो लामायालाय बोरैहाय
औ
लामाया बोरैहाय नोंसोरनिखै
जोंनिथि लामाया बिदिनो दाथ' सिगांनि ओनसोलावथ' माने सिगांनि दिनाव बे जोंनि लामाया बिराद गाज्रिमोन आरोना मानो होनोबा गामि ओनसोल जानायलाय माने बे लामाया हान्थामेला खालामनो थाखाय जोबोद गोब्राब जायोमोन आरो गाज्रिमोन आरो जौगाथाय गैयिनि थाखाय जाहोनावहाय गैयैनि जाउनावहाय बियो गोबां गाज्रिमोन आरोना थांनाय फैलायनि राहाया गोबां गारजि जानो हमोमोन बेजों लोगोसे जोङो बुंनो हायोदि मुगाजों लोगोसे गोदान गोदान बोथोर फैनायजों लोगोसे जों मा ओ जोंनि ओनसोलावहाय लामाया मोजां जालांनो हमबाय लामाफ्राबो बेफोरबायदि ओ पाखानि जनो हमबाय थांलाय फैलायनि जेबो खस्थ' गैयालासिनो जोङो थांलाय फैलाय खालामनो हासै आरोना नाथाय गोदोनि ओनसोलाव समाव नायोमोनब्ला बै समाव नायोमोनब्ला लामा गैयिनि जउनाव मा बेफोरबायदि हान्था मेला खालामनाया गोबां गाज्रि जायोमोन आरोना मानोे थांलाय फैनायनि जाउन जाउनावहाय गोबां गोब्राब जानायखौ नुनो मोनोमोन। आरो बेजों लोगोसे बायदि मुवाफोर नांगौ जायोब्ला लोमजाला साजाला लामा मोजां गैयिनि जाउनावहाय मानसिफ्रा थैगलायनो हमोमोन आरोना थिग बेफोरबायदि जानायनि जाउनावहाय माने मा लामाया लासै लासै ओ मोजां जानानै दं हमबाय आरोना मानसिफोरनि रायलायनायनि गेजेरजोंहाय थिग बेफोरबायदिनो आरोबाव जोङो बुंनो हाबावोदि लामा होननानैहाय जेरै गुबुन हादरनिफ्राय जोंनि बे हादरावहाय जुदि रासियान हादरनिफ्राय जोंनि इण्डियान हादराव थाव लाबोनो थाखाय जोंथ' रेल लामाजों लाबोनो हायियाव एबा बा बिरखंजों लाबोनो हायियाव जोङो जाहाजफोरनि गेजेरजों लाबोनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां आरो दैफोरजों फैनाय बे नुनो मोनो दैफोरजोंबो मोनसे लामा होननानै बुंनो हायो मानो होनोब्ला दैफोरनि गेजेरजों लांलाय लाबोलायनि गेजेरजोंहाय मा थावफोरखौ लाबोनानै जोंनि नांगौथिखौ जों बुथुमना लानो हायो आरोना जेरै गेस सिलिडार बायदिसिना खौ गुबुन हादरनिफ्राय जोंनि हादराव लाबोनो थाखाय इण्डियान हादराव लाबोनो थाखाय जोङो नावफोरनि गेजेरजों एबा जाहाजफोरनि गेजेरजों लाबोनायखौ नुनो मोनो आरोना नङा होमबा नोंथां आरो बेजों लोगोसे रांखान्थि बिगियानाव गोबां माने बेफोरो जौगानो हमो आरोना बेफोरबायदि लांलाय लाबोलायनि जाउनाव हान्था मेला खालामनायनि जाउनावहाय जेरै बुंनो हायो जे जोङो मोनसे प्रडाक्ट जुदि जोंनि आ दा इण्डियान हादराव जों दिहुनबाय फेक्ट'रियाव जोङो दिहुनबाय अब्ला मोनसे गोदान दारिमिन गायसननायजों लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव दिन्थिफुंनो एबा दैथायहरनो थाखाय जोङो मा हान्था मेला खालामनो थाखाय मोनसे लामा नांगौ जाहैयो नङा होमबा नोंथां? जुदि लामा थायोब्लासो अब्ला थांलाय फैलायखौ जोङो लाबोनो हागोन अब्ला बेजों लोगोसे जोङो मोनसे गुगोल मेप बानायनांगौ जाहैयो अलथानि समावथ' गुगोल मेपा दंसै नङा होमबा नोंथां गुगोल मेपनि गेजेरजों जोङो माने थांलाय फैलाय लामाखौ दिहुननो हानायनि जाउनावहाय जोङो थांलाय फैलायखौ खालामनो हासै ना गोदोनि समाव जुदि नायोमोनब्ला गुगोलनि गैयिनि जाउनावहाय दाबसे जायगायाव थाङोब्ला गुबुन दाबसे जायगायाव सहैनायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां? जेरै बिरखंआव होनो हायोदि जोङो लामा गैयाब्ला बिरखंङाखौ जों सा सालायनो हाया लामा थानायनि जाउनावसो जोङो मा थांनाय फैलायखौ खालामनो हादों। मानो होनोबा आन्दायै बायदि जाहाथे जोङो मेपनाव थुनानै जोङो सहैनो हानाय बायदि नाथाय हेलिकप्टारफोरजों जों थांनो हाब्लाफोर जोङो फ्लाइटफोरजों थांनो हायाबायदि जायो आरोना आरो हेलिकप्टारफोरजोंबो जोङो गोजान गोजान जायगायाव थांनो हाया मानो होनोबा जों मेपखौ सिनायाबादि जानो नागिरो नङा होनबा नोंथां? थिग बेफोरबायदिनो आरोना होनबा नोंथा जोंनिया समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा?
अ जागोन दे नोंथां दोनथ'बाय
औ
ओइ दैयाव दोङो